ओ गोजोन मोनाबिलि
नों नोंगौ नोंथां। मा खालामबाय दङ नोंथां?
दं आंबो नै गेजेरावनो
नंगौ नोंथां।
औ नोंथां। नोंथा
आंबो ओ जिरायनानै दङ नोंथां।
अ आथसा नोंथां। दे बिदिब्ला नोंथांनियाव आङो फंनैसो खोथा सोंनो सानदोंमोन।
अ नोंथां बुंजागोन नोंथां।
ओ नोंथां बिदिब्ला दे सोंनोसै नोंथां।
औ।
उम नोंथांमोननिथिं ओ आबादफोर आबादफोरनि थाखाय लाहार फाहारफोरा माबायदि सोलिगासिनो दं दासान्दि।
नंगौ नोंथां जोंनि जायगायाव जोबोरैनो दा दैज्लां बोथोर नङा होनबा नोंथां। स दैज्लां बोथ थोरनि थाखाय दा आबाद फोथाराव आबाद मावनो थाखाय जोबोरैनो लाहार फाहार खालामबाय दङ नोंथां।
अ आथसा नोंथां।
फाहार आरो ओ बुङोबा जोङो दा दाखालि बावैसो
आथसा नोंथां।
फोथाराव दखरसे हाखौ ओ हालेवनानै माने गोमोन खालामना लानानै जोङो खोथिया फोनाय खौ ओ नुनो मोनदों गोबाङैनो।
औ नंगौ नामा नोंथां।
औ नोंथां। जोंनियाव बे खोथियाखौ गिबियावनो ओ माइखौ जोङो खानै एबा सानथामसो दैयाव सोमना दोननानै बेखौ माने सानथामनि उनाव। बोखांना लाना फायनानै हायाव आरामसे बेखौ मा खालामो जोङो ओ दोनो आरो। ना साननैसो बेनि उनाव बियो गाजा बेरबा थाय जोङो ओइदि जोंनि आबाद फोथाराव ओ जेराव जोङो माने ओ हाखौ हाखौ जों हालेवनानै औ हालेवनानै जोङो मा खालामदोंमोन जेनेबा ओ जोङो बेखौ हालेवनानै दोन्दोंमोन नङा होमबा। बेवहाय जों माने ओइ माबाखौ मायखौ जोङो ओ सार नानै होयो आरो। बेनि उनाव बेयो साननै बा खप्थानि खप्थाथाम ओ बुंनो थाङोबा ओ स्नि एबा दाइन सानसोनि उनाव मा जायो बेयो ओ जोंनिया ओ बेयो ओ स्नि बा दाइन सानसोनि उनाव औ बेयो माने गोजौ जायो आरो
नोंगौ नामा नोंथां? औ।
ओंखारो माने नोंथांनि ओनसोलाव माबायदि खोथिया फोयो नोंस्रा फोरमायनो हागोन नामा
औ नोंथां जो जोंनाबो बिदिनो फोनाय जायो ओ खोथियाखौ जोंना ओ बस्थायाव सोनानै दैयाव ए दैयाव एबा फुख्रियाव सान साननै सान साननै हर हरनै दोननाय जायो आरो नों थां बेनिफ्राय बेखौ औ औ ओमफ्राय दा फोथारखौ हालेवनानै मोजां ओ गुरै खालामनानै समान खालामनानै बिनि उनाव फोनाय जायो नोंथां औ बिनिफ्राय दा नोंथां औ औ नोंथां ओमफ्राय दा आरो नै बे गोजौ जाबाय नालाय खोथियाया दा नै गायनो थाखाय फोथारफोरखौ हालेवजोबबाय आलि दानबाय खोबाय गायनो थाखाय रेदि जाबाय आरो
नंगौ नोंथां जोंनि जोंनि जायगायाव बो दा आलि दाननाय आलिखौ जोङो ओ थारैनो जोङो खदालजों दाननाय जायो आरो बेखौ दाननायनि उनाव माने जोंनिया आरोबाव ओ हालेवो आरोना स जोंनिया फोथाराव खेबथाम एबा सोरबा सोरबि माने खेबब्रै गाहाम जोङो हालेवनानै माइ गायो ज जोंनिया फास्ट अ नंगौ नोंथां फास्ट थायावनो जोङो गिबियावनो हालेवनायखौ बुङो जोङो जेनेबा ओ ओरैनो खारायनाय होनना बुङो नोंथां औ नोंथां बेनि उनाव खेब नै एबा खेबथामफोर जोङो माने ओ हालेवबावनानै बेखौ ओ माइखौ गायनाय जायो नोंथां।
अ नोंगौ नामा नोंथां आदसा नोंथां औ आदसा नोंथां नोंथांनियाव आङो मोन फंनैसो सोंथिफोर सोंनो सानबावदोंमोन बेनि बागैनो हागोन नामा नोंथां अ नोंथां नोंथां नोंथां अ ओ अ नोंथां नोंथां मोननि थिं मा मा ओ बि जोलैनि आबादफोरखौ मावनाय जायो
नंगौ नोंथां नंगौ नोंथां ओ जोंनि ओन सोलाव थारैनो जोङो ओ गोबाङैनो रन्जित माइखौ नुनो मोनो मानो होनबा जोङो नखराव गोबाङैनो रनजित माइ खौ जायो
औ न
औ नोंथां आरो जोङो ओ एसे एला जोङो माइब्रा आरो जोसाफोरखौबो जोङो गायनायखौ नुनो मोनो
अ नंगौ नामा नोंथां?
बेफोरखौ माने जोंनो फोरबो आरो बायदिसिनाफोराव बायदि मैया फिथा बायदिसिना जानो थाखाय जोङो ओ जिहेथु जों माबाखौ बाहायो मा होनो बेखौ ओ माइब्राखौ बाहायो
औ औ औ नंगौ नोंथां नंगौ
नोंखो नोंथांमोननि ओनसोलाव मा रोखोमनि जेनेबा जोङो ओ माइ आबादफोर मावनायखौ नुनो मोनो नोंथाङा
औ नोंथां जोंनिखि ओ बासमुति गायो बेनिफ्राय आइजुम गायो नोंथां बेनिफाय औ औ ओ फालांगिनि थाखाय ओ बंग बन्धु माइ आबाद खौ गायो। बिनिफ्राय थांनिफ्राय आरो ओ रन्जितखौबो गायनाय नुयो नोंथां आरो औ आरो बिदिनो बायदि बायदि रोखोमनि गायनाय जायो आरो नोंथां आरो औ आरो नै जोंनि फोरबोफोरनि फोरबोफोराव जानो थाखाय ओ होम माइसालि माइसालिखौ गायनाय जायो नोंथां माइसालि होनना बुङोब्ला गुबैयै जोसा माइ ब्रा बे औ औ नोंथां बेफोरखौ गायनाय जायो आरो
नंगौ नोंथां आङो ओ नोंथांनो गायनाय गायनाय होनबाथ' जोङो जेनेबा जोङो मा खालामबाय खोथियाखौ फोना लाबाय नङा होमबा नोंथां औ दानिया आलि फोरखौबो जोङो दानखांबाय नङा होनबा नोंथां दानिया ओ जोङो हालेवना लानांबाय हालेवनो थाखाय जोंथ' गोबाङैनो जोङो ओ सिगां गोदो गोदाय ना गोदो गोदाय जोङो बाहायबोनाय बायदि जेनेबा नांगोलखौ बाहायो मोसौ ना मो मोसौखौ जोङो ओ ओ मानै
मानैखौ औ मोसौ मानै नोंथां औ।
बेखौ लानानै जोङो नांगोलदो एवनायखौ नुनो मोनो। आरो दासान्दि गोबाङैनो जोङो जोंनि जायगायाव आरोना जोंनि जायगायाव सिङैनो ओइदि आ ट्रेक्टर होनना बुङो ना बे ट्रेक्टरखौ जोङो गोबाङैनो माने नुयो आरो बाहायनाय मानो होनबा बेफोरो जोङो समखौबो माने ओ थाब माने जोङो खम समावनो माने बेखौ ओ आबाद थिलिखौ जों हालेवनानै मा खालामनाय गोमोन खालामनानै जों गायनाय गायनो हायो आरो नोंथां। नोंथांनि ओनसोलावबो बेबायदिनो गायो नामा?
औ गायो नोंथां जोंनावबो बिदिनो गायो। ओ जोंनाव ओ गसा लानायबो मोनसे जाय सोलियो फोरबो माने ओ मा होनो बेखौ नोंथां ओ जेब्ला जोङो माइसालि ओ माइसालि माइ गायजेनो माइसालिखौ अब्ला जोङो गिब खालि जोङो गसा लानाय मोनसे फोरबो फालिनाय जायो नोंथां। बेवहाय जोङो मा ओ आनान गसाइखौ ओ साखि लानानै एबा बोर लानानै बिनियाव बोर बिनानै गायजेननाय जायो आरो थाव फोननानै माबानानै बिदिनो ओ भगबान औ ओ इ आनान गसाइखो आफा बोराइ बाथौखौ नाम लानानै गायनाय जायो नोंथां गिबिसिन आरो उम ओ बेनि उनाव आरो जोंहा मोनसे फोरबो फैबावो नोंथां माइ गायजोबनाय। माइ गायजोबनायखौ मा बुङो नोंथां जोंनाव? ओ हा-हाल जांख्रा होनना बुङो।
औ नंगौ नामा नोंथां? बेखौ खोनानानै जोबोद मो जां मोनबाय नोंथां।
औ नोंथां। बे दिनखालि आरो औ माइखौ गायजोबबाय गामिनि सुबुंफोरा ज' ज' फैनानै ओ हाल जांख्राखौ दिखांफैनाय जायो आरो जो नोंथां।
औ नंगौ नामा नोंथां?
थां औ बेहाय मा होनो नोंथां ओ माइसालि माइखौ गायजोबखालि बे सानखालि मा जोंनाव गोबां ओ जोंनि ब-बर'नि ओ नेमखान्थिजों दोरोङारि नेमखान्थि नांगौ बुंजायो जोङो बेखौ। बेजों गायनाय जायो आरो नोंथां औ नोंथां औ हाय जोंना मा ओ गायजोबखालि ओ मा होनो नोंथां ओ गायजोब खालि गासैबो सुबुंफोराथ' फोथाराव माइ गायहैबाय बिनि उनाव जोङो न'आव माइनावखौ बरायना लाना फैयो नोंथां। माइनाव बरायला हाबफैनानै औ सोर जोङो बे माइनाव बरायनायाव ओ बिखुङाव हाब्रु फुनलायनाय बिदिनो न'आव फैनानै सोरखौबा ओ न'नि बिगोमाफोरखौ थां हाब्रु फुनो बिखुङाव।
नंगौ नोंथां नोंथाङा बुंनायखौ ओ बुंथाङा थारैनो जोबोद मोजां मोनबाय। आरो जोंनि ओनसोलावबो नों थाङा बुंनाय बायदिनो बे जोबथा सानाव जोङो माने गोबाङैनो माने जों जायबा जोंनिया माइ गायदो नङा सावरि जानोबो फैयो जोबथा दिनाव आरो बेनि सिगां फोर जों जायखौ लिङो बिसोरनो एसे एला जोङो बेथनबो हरो नङा होनबा नोंथां।
गौ नोंथां नंगौ।
औ नोंथां जोंनि ओनसोलाव गोबांख खौनो माने जोङो आइजो माहारिखौ फोथाराव जों माइ गायनायखौ
औ नोंथां औ नोंथां औ औ हुवा माहा औ हौवा माहारिया औ आलि दाननो हालेवो खोथियाफोरखौ फुना होआ होमबा नोंथां?
औ नंगौ खोथियाखौबोथ' जोंनिया फुनांगौ नङा स' जोङो खोथियाखौ आराम से जों मा खालामबाय जोङो फुयो आ थेंजोंनो जोङो फुयो नङा होनबा। नोंथां आथेङाव जेनेबा खोथिया फुनायाव हा फैफानायखौ जों मा आ थिङाव माने बुनानै अ हाखौ माने मा खालामो जोङो गुगा होयो आरो नोंथां
औ नोंथां औ बे खोथिया खानायखौ जोङो बाननानैबो रोगाना हैनाय जायो न नोंथां
औ नंगौ औ नंगौ नोंथां
बेबायदिनो जोंनि ओनसोलावबो जोबोरैनो बिदि ओ बे मोनसे आबाद फोथार मावनायखौ जोङो गोबाङैनो नुनो मोनो आरो बे आबादनिफ्राय मोननाय जि जोंनिया माइ बेफोरखौ फाननानैबो मा खालामनो हायो जोङो। ओ रांखावरि खामायनो हायो आरो नखरखौ जोङो। माने नखर खुंनायाव जोङो मा खालामनो हाबाय बेखौ। ओ मदद मोनबाय आरो जेनेबा जों न नोंथां।
बिदिबानो औ औ जा जोबोद बे आङो माइ आबादनि सायाव सावरायना जोब
औ नोंथां बिदिब्ला साबायखर थाबाय नोंथांनिसिम औ।